हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा मोजाङैनो दंना?
औ नोंथां मोजाङैनो दङ।
औ आंबो मोजाङैनो दं।
नंगौ नोंथां।
औ दा जोङो दोरोङारिनि बागै सावरायनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां
औ नोंथां दे बुं बिदिब्ला
दोरोङारि होननानै बुङोब्ला जों बेयाव ओ गाननाय- जोमनाय, दानाय लुनाय बेफोरखौ जों फोरमायनो हायो।
औ थारैनो नंगौ।
नंगौ नोंथां।
बर' बर' आइजोफोरा दानाय औ नोंथां दे बुंदो।
जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा ओ गावबा गावनि गाननाय जोमनायनि थाखाय गावबा गावनो ओम आखाइजों दानानै सि जोमखौ गानो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे बेफोरबायदियैनो ओ गानो नामा नोंथां?
औ बिदिनो गानो जोंनिथिंबो बर' आइजोफोरा दानाय गांनैसो दख'ना आरो दख'ना थावसिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बर' आइजोफोरा लांगा दख'नाखौ आखाइजोंनो दानानै गानो आरो दख'ना थावसिखौबो जों हिनजाव गोदाननि थाखाय आखाइजोंनो दानानै होनायखौ नुनो मोनो। दिनो ओ बर' आइजो आाइजोफोरा गामियाव ओ था-थानायाव गाननो थाखाय सालालामाथा दखनाबो दाना लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ थारैनो नंगौ।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि दानाय लुनाय आरो गान्नाय जोमनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागौ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' दख'ना थावसेखौ जोङो ओरैनोल' गाननाय जाया हाबाफोरावबो गाननाय जायो हिनजाव गोदाननो।
नंगौ नोंथां।
हिनजाव गोदाननो गानहोनाय जायो आरो दख'ना थावसिखौ जोङो ओ दख'ना थावसिखौ जोङो आगोल ओ दा माबा सालखुन्थायावसो दानाय जायोमोन आरो दानि जुगावथ' मेसेंफोरावसो दिहुनन्नाय जायो नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा मिथिगौब्ला एसे फोरमायना होदो।
आथिखालाव ओ जों आखाइजों दानायखौ बांद्राय नुनो मोनलिया मानो होननानै बुङोब्ला आखाइजों ओ दानाय दानो थाङोब्ला जोङो एसे खस्थ'बो जायो थेवब्लाबो आखाइजों दानानै गानोब्ला बांसिन उम। साबसिन नुयो। ओ नाथाय दानि मुगायाव अ मेसिनजों दानायखौनो बांसिन गाननायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ। थारैनो नंगौ।
नोंथाङा एसे